नोंथांआ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां औ
जों दिनै मोनसे दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन
दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे बुंनानै होदो जे जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरा जों एबा जों मा मा ओंख्रिफोरखौ जायो बेफोरनि सायाव एसे बुंनानै होदो
जोंथ' दा बर' हारिनि ओंख्रियानो जाबाय अनलाजों दाउ एबा सबाय सबायजों साम' नारजिजों अमा नाफाम औ बेफोरबायदिनो बायदि बायदि बर'फोरनि मैगं थाइगंखौ खौ जोङो संनानै जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा दा मा मा ओंख्रिखौ जानानै जोबोद मोजां मोनोसे बुंनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनब्ला जों अनलाखौनो बुंजायो। माने अनलायानो अनलाजों दाउजोंनो जानो मोजां मोनो ओ जों बेखौ माइरंनिफ्राय गुन्दै देनानै बानायनाय जायो अनलाखौ बेनिफ्राय जों बेखौ खारै एबा जोङो मुद्रु बिलाइफोरजोंबो संनो हायो। एबा गोखै बिद उम थाइगिरफोरजोंबो संनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ संनो थाखाय जोङो एबा खारै जों जिहेथु खारैनि गोनांथि नङा होमब्ला।
औ नंगौ थारैनो।
खारैखौ जों थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो
औ नंगौ।
ओ बेनि अनगायैबो जोङो। सबाय सबायजों साम' बेखौबो जोङो जानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां बेखौ संनो थाखायबो जोंनो खारै नांगौ नङा होनबा नोंथां? औ नोंथाङा दा नारजिजों अमाजों जों संफेरबाय नामा
ओ आंथ' संफेराखै। गुबुनखौ संनाय नुयो बा ओ गेदेरफोरखौ संनाय नुयो आरो। जोङो बेयाव बो खारैनि गोनांथि जानानै फैयो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
आरो ओ नारजिखौ बानायनो थाखाय जोङो गिदिरयाव फाथो जेखौ जोङो उम गिबियाव बबेबा ख'ना हाफोरखौ खौ जावफेनानै बा हालेवनानै फोग्रोनानै लानांगौ जायो।
औ नंगौ।
जोङो बे सानदुङाव फोराननानै अब्लासो जोङो नार्जिखौ संनो हायो।
औ नंगौ थारैनो। ओ नोंथाङा मा मा ओ मैगंफोरखौ जानानै मोजां मोनो?
उम अनलाजों दाउजोंखौनो जानो मोजां मोनो बांसिन
औ नंगौ ओ बिदिनो जोङो ओ बायदि बायदि मैगंफोरखौ संनानै जायो बा गो
नंगौ नोंथां ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो मेसें बोथोराव जे न'आवनो गायनाय लाइ मुला लाफा बायदिफोरखौबो जानाय जायो थां
औ नंगौ थारैनो
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोर मैगंफोरखौ गायो नामा नोंथां
औ गायो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ दाथ' माइ गायनायनि बोथोर नङा होनबा नोंथां
नंगौ नों
औ बेफोर खौ गायखांनानैनो खि जोङो बे हायावनो बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै जोङो न'आवनो संनानै जानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां ओं नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन
औ सोंजागोन नोंथां।
जिहेथु जों साम'खौ जायो नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां।
ओं बै साम'खौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बबे बबेयाव मोननाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो।
औ नोंथां जों बे साम'खौ जोङो जोंनिनो बे खाथियाव थानाय दैमा एबा फु ख्रि एबा दंग' फोर दुब्लिफोराव जोङो साम'खौ मोननाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्रायनो लाबनै जोङो औ बेनिफ्रायनो लाबानै जोङो साम' खौ एबा खननानै लाबनानै ओ सोमनानै खानसेबा खाननै सोमनानै दोननानै जोङो बिनि धाखोन थायो जेन'बा बेखौ एरख'नानै से खातों बिनि ला खिथ थौ खिनिखौ दानस'नानै जोङो ओंख्रि संनानै
नंगौ नोंथां। ओ नोंथांमोननि ओन सोलनि बादिनो जोंनियावबो बिदिनो दंग' फुख्रि एबा दुब्लिफोरनिफ्राय खनना लाबोनानै बिदिनो जानाय जायो। ओ आरोबाव मोनसे सोंथिबाव नोंथांमोननि ओन सोलाव मा मा सामु मोननाय जायो?
औ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो आं मिथिनायाथ' ओ साम' गोलाव होनो बेखौ। आरो जायखौ साम'थुम- फ्र' होनो साम' दानाय होनो आरो ओ बिदिनो बायदि बायदि साम'नि नाम दं नाथाय आं ओरै बारा मिथिजोबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
थाङा मिथिगौ नामा?
ओ जोंनि ओनसोलावथ' बे साम' थुमफ्रुखौ साम' फिसा होननानैसो मिथियो। ओमफ्राय बे साम' मोनसे गोलाव दं जे बेखौथ' जोङो साम' लिंग्रि होननानै बुङो जोंनि जायगायाव। खौ सामु लादाय होननानै बुङो। जायखौ जोङो- मोदोमखौल' एरख'नानै जानाय जायो।
औ नों -
बिनिफ्राय मोनसे- साम' दंबावो जायखौ जोङो साम' दाबला होनना बुंनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुनबो बुंनो हायो नाथाय- ओ जोंनियाव साम' दाबला होननानैसो मिथियो आरो बेखौ।
औ नंगौ नोंथां ओ दा बिदिनो साम' लदायखौ जों मा मा ओंख्रिजों जाजायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
उम आंथ' बांद्राय मिथि- खुया जेन जोंनियाव साम' लादायखौ आङो बांसिनै बिनि मोदोम जा मोदोम दं बेखौ एरख'नानै ओरैनो गोरान फ्रायबोे एवना जानाय नुदों ओमफ्राय मैथाजोंबो जानायखौ नुनो मोनदों आरो।
नंगौ थारैनो नं
ओमफ्राय जोंनि बे जिहेथु साम फिसा थुमफ्रु बेखौ खौ जोङो जेरै अनला खारै सबायाइ दालि आरो जारि बिलाइ फोरजों जानायखौ नुनो मोनदों
औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय बे लेंग्रि सामखौबो बिदिनो जानायखौ नुनो मोनदों आरो खायसेया बिखौ रुनानै बिनि मोदोमखौल एरखनानैबो जानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां ओ गावबा गाव जाय जेरै गोसो बेबायदि जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ दा नोंथाङा बेफोरबायदिनो ओ बेदरनि मादाव जानायनि बेदरनि मादाव मा बेदरखौ गोथावसिनबो एबा मोनो मोजांसिन मोनो।
न'आव फिसिनाय दाउ जों जेखौ लकेल दाउ होननानै बुंनाय जायो। बेखौनो जानानै साबसिन मोनो आरो बेयो जोंनि देहानि थाखायबो मोजांसिन
औ नंगौ।
बेयाव जों भिटामिनबो मोननो हायो।
जों लोमजाबा साजाबा एबा माबाफोर ओंखाम फोर जानो हायाबा दाउफोरखौ जों जारि बिलाइजों रुदबनानै जानाय जायो आरो नंगौ ना नोंथां‌।
नंगौ नोंथां। नोंथां आरोबाव माबाफोर सों सोंथि सोंबावगोन नामा?
औ नोंथांमोननि थिंबो जायोदा नोंथां दाउ
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो जेब्ला ओ सासे मानसिया बेराम जायो अब्ला जोङो बे दाउनि रोसिखौ संनानै होनाय जायोबा जहल बानायनानै होनाय जायो
औ नंगौ थारैनो
ओ‌‌ अमाखो जानाय जायो बेथ जोंनि आरो बरनि मोनसे बेदरखानालाय
जोङो अमाखौ नआवनो फिसिनानै फा नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां आरोबाव जों बेखौ फोरानना दोननानैबा ओ सबायाइ ओंख्रिफोरजोंबो लानाय जायो
औ नंगौ थारैनो बिदिनो जोंङो बायदि बायदि ओंख्रि एबा मैगं थाइगं संनानै जानानै जों जोबोद गोजोन्नायखौ मोननो हायो आरो नंगना नोंथां
नंगौ नोंथां
दा ओ नोंथाङा मायबाफोर सों थि सोंनो दं नामा।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोर बेदरफोरनि अनगायै आरोबाव मा मा बेदरफोरखौ जानाय जायो एसे फोरमायनाय
औ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जोंथ ओ दाउ अमा बयलार बिदिनो ओ बायदि बायदि बेदरफोर नाथाय जों बर मानसिया बे बेफोरबायदि अमाखौनो बांसिन बाहायनाय जायो आरो नंगौ
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो अमाखौनो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ थारैनो औ बेबायदिनो नोंथाङाबो ओ दाउखौथ जानानै मोजां मोनो होनबा
नंगौ नोंथां
औ
जिहेथु जों आरो मोनसे ओ बेसाद जाबावो मा होनो जों जायखौ नाफाम बुङो उम बे नाफाम उम माबायदि संङो एबा मानिफ्राय बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? माबोरै बानायो
औ जों बेखौ नाफामखौ जोंङो ओ ना फिसा जायखौ ना फिसा होनो बेखौ जोंङो बानायबा बांसिन साबसिन जायो आरो बेखौ ना फिसाखौ लाबोनानै जोंङो हासुङाव सोनानै आंबो बारा बानायफेराखै नोंथां बिनि सायाव बार आं ओरै मिथिया औ नोंथाङा बानायफेरदों नामा?
नंगौ नोंथां
नोंथाङा बानायफेरदों नामा नोंथां?
ओ आंथ' बानायफेराखै अब्लाबो ओ ना गोरानजों आरो थास' जों बानायो होननानै मिथिगो ओमफ्राय जों बेखौ हासुङाव सोनानै दोनो। बेखौ मिथिगौ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै दे
औ दे नोंथां